अ ओ फ'ना डिसकानेक्ट जालांदों हारसिंनो।
औ माने नेटवार्क नि गोबां प्रब्लेम नुजा यो ओंखायनो। जोंनिथिं माइ खौ बांसिनानो लेवसिया गायो, मानो होमबा दैया जोंनिया एफाग्राब नांगौनि बारा नङा नालाय।
औ औ औ।
खोनानो मोन्दों खासियाखौहाय एसे दै गोनां दैब' बारियाव बांसिन गायो होननानै आं खोनायो।
नोंगौ नोंगौ। आरो जोंथिंजाय बेबायदि माने नेवसिया गायोब्ला माइयानो जाला जौनो नागिरा। ओमफाय आरो माने माइनि फिथाइया बारा मोना आरो। नेवसिया गायोब्ला मोनदों जाखिनि जानांगौ जा जिखिनि मोननो लुबैनाय बेफोर फिथाइखौ मोना आरो। एसे खस्थ' जायो जानायालाय ओमफ्राय खासिया गायोब्ला माइआ गोजौ गोजौ जायो। बिदाङाबो बुरजा जायो नाथाय एसे खरसाबो ओमफ्राय एसे खस्थ'बो मोनो आरो।
माबायदि आदबै खासिया खालामो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ बेखौहाय आंबो गायो हिसाबै आंबो मिथियो निसय आङो एक्सप्लेन खालामनो हागोन आरो। दा जोङो फार्स्टआवनो जोङो खारायनानै लाग्रोनांगौ जायो जोङो दुब्लिखौहाय बिनि उनावहाय जोङो ओ माइखौहाय जोङो माइ माबानायखौ ओमफ्राय माइलिखौहाय जोङो मोनसे माय ओमफ्राय फोनानै बिनि उनाव बेखौ फोखांनायनि उनावहाय जेब्ला रज'गोन अब्ला बेखौहाय जोङो फुनानै आख' जेनेबा बिनि जखानि थाखाय जेनेबा बेखौहाय जावैबावगोन आरो आरो ओ गोदान गोदान आख' जावैबावगोन आरो जेनेबा हमनानै ला त्रिस सल्लिस बिगानि थाखाय थिनि बिगा दुइ बिगासो हायावहाय फोमोननानै आखाखौ जावैबावबाय। जावैनानै बेखौ फु-फुनानैसो बेखौहाय दुब्लि दुब्लि गिदिरावहाय गायसिगोन आरो।
खासिया जावैनाय गायनाय मुथाखौहाय जोङो जेब्ला हा गुवाराव थामजि बिगायाव गायो थाम बिगानि माइ गायनायखौ जों थोरायनानै फिसा फिसा
औ औ औ औ मोनसे मोनसे से मोनसे माने मोनसे ओ मा होनगोन बेखौहाय ओ गसा बोथ' होना बेखौहाय जिखुनु जाया मोनसे बिफां गायबानो जायो आरो औ फांसे। फिफां माब्ला बो गिदिर। जायो नालाय।
अ माने खासिया खालामबोला खोथ थियाया गोरा जायो। बेयो गिदिर जायो होननानै आं खोनानो मोनदों।
नंगौ।
मानो होनबा जोंनिथिं बांसिनानो लेवसि या गायो आरो।
आरो माइ गायखांनायनि उनाव हायथ' दायो आ हालजांख्रा ओ ओरैनो नोंसिनि थिंजाय बेबायदि मानिगोन ना मानिला?
मानिनाया गोदोनि समाव जाबायदियै आबादखौ मावोमोन ज' ज'नो बिखौ जोङो मावब्लाबो गुबुन रोखोमैसो मावनायखौ नुनो मोनोसै। मानो होमबा दानि जुग गावहाय रावहाबो सम गैलिया। बेनिखायनो सोरहाबानि न'आव थांनानै सोरहाबा बिदिनो गायथ'नानै हैनाय बेफोरबायदि माबाया गैया। खम जाबोबाय। जायहा रां रां खावरि गोनां बै फोरबायदि न'खरा गुबुनाव नो सोलाबला।
नोंगौ।
खालामो रांजों गुबुनखौहाय हाजिरा जायफोरा गैया गुबुनाव मावनानै जायो बैफोरबायदि सुबुंखौ हाजिरा लिंहरो आरो खामला लेंहरो खामला लेंहरनानै गायहोयो हालौ नायनि थाखाय हौवा मानसिखौहाय आजिखालि ट्रेक्टरजों हालौसै बेनिखायनो ट्रेक्टरखौ जायहा दङ बा न'आवनो हालौवस सै मानसि हौवा मानसि हाजिरा लानानै खामला लानानै जायहा गैया बेहा गुबुननिफ्राय भारा लानानै एबा लाथ'नानै हालेवहोयो आरो आलिबोथ' दाननो गोनां जायो
दाननो गोनां जायो नोंगौ दा माने मा जायो औ दा मा जायो माने अ मोनसे बेफोरो गोदोनिफ्रायनो ओ रायजो जाबोनायावहाय ओ सोलिबोबाय थानाय मोनसे खौसेथि बेफोरो एसे-एसे गोमालांनो हमबाय आरो बेनि बेंखायनो दा जोंनियावबो बां द्राय ओ बेबायदि जोबस्रांलाङाखै ओ जोबनाय समावहाय हाजिराफ्रा खम जायो खिन्थु हेफाजाबफोरनिफ्राय एसे बारा नुनो मोनो आरो जेरैहाय जोङो जांख्रा समावथ' बेसेबांथ' बिगाथ' दोनखाया नालाय खमैबाबो थिनि बिगाखौ जोङो जांख्रा जानो थाखाय दोनो आरो जाय माने फासनिफ्रायनो जावैजेननायनिफ्राय फोनायनिफ्राय खस्थ' मोनबोनाय मानसिफोरखौ बेखौहाय मा खालामो मालिकआ जेनेबा जोंनि न'खरफ्रा जोंनि गामिनि मानसिफ्रा बेखौहाय ज'यैनो खस्थ' मोननायफ्रा इसे इनै रंजानानै इसे इनै ओ रंजाद्रायाब्लाबो गोदोनि बायदि दैहु माबा माबि दामनानै बेबायदि मोसाला खिन्थु माने बिसोरनि मालिकआ अननानै जाहोयो आरो माने दा बेखौ जोङो जांख्रा नानि बुङो आरो
नंगौ नंगौ फंसे सोदोबाव जांख्रा बुङो। माने आबाद मावनाय हाल दुब्लियाव थांनाय खामानिया जोबथ'बाय होननानै साननानै लानाय औ माने बेफोरबायदि खामानि बै माख माखासे खामानि जायफोरखौहाय गोदोनि समाव जोङो गुबुनाव फाला बदल होनो बेबायदि थांनाया बुहुत खम जानो हमबाय बांसिनानो हा आलि दानोबाबो जों खामला लानानै मावसै। आरो बेनिफ्राय हा माइ गायनाय बेयावहायबो दानि जुगाव रावखौबो फाला बलर मोनथला बांसिनानो जों हाजिरा खामला थोननानैसो माइखौ गायसै बिनिखायनो जांख्रा टाइमाव गोदोनि समाव जेसेबां माने गोसो खुसियै हेफाजाब होलायनाय माने मावोमोन दानि दिनावहाय रांनि थाखायसो खामानि मावनो
रांनि थाखाय खामानि मावनांगौ
माने मालिक आबो एसेबां गोसो जाबायदि जाहोनांगौ खुला खालामनांगौआ बेखौ खम नुनो मोन सै अब्लाबो खामला मावग्राफोरखौ गोजोन होनो थाखाय जांख्रा समावहाय नायै बेदरै एसे एसे जौ सेरेब लोंहोनानै बेखि रंजानानै फोजोबनायखौ नुनो मोनो
नोंगौ नोंगौ ओरैनो नोंथांमोननिथिंजाय मा मा आबाद जेरैहाय माइखौहाय मा मा आबाद मा माइ आबाद बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो ओरैनो
माइ आबाद मानि नोंथाङा मा सोंदों जेनेबा माइनि जोलैनि नामखौ सोंखो ना
बाद जेरैहाय माइआ गोबांहाय रोखोमनि दंङ नालाय गोबांहाय रनजित थायो ओमफ्राय ओरैज बाहादुर बोथायो मा नोंसिनि गामियावहाय बा नों नोंसिनि नखरावहाय
खौहाय बांसिन खेथि खालामनाय जायो
जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो रनजित माइखौ बांसिन गायो।
ओम।
आरो ओरैजाय जायफोरा नआव जानो थाखाय जोंहा जोसा एसे गायो आरो माग गो दमासिनि थाखाय माइब्राखौथ एसे फोनानै लानांगौ जायो। मानो होनबा जों बेफोरो गोनांथार माइ माइरं जोंहा माइब्रा गैयाबा मागो दमा खौ माबोरै औ। आरो फिथानि थाखाय जोसा माइरं। बेफोरो गोनांथार। बेनि थाखायनो जोंङो एसे एसेबाबो बयबो बेफोर माइखौहाय गायनानै ओरैजाय बाहा दुर नोंथाङा होननाय बाहादुर
उम।
जादु बिदिनो आ आ आथिखालावथ गोबां कम्पानिया दिहुननाय सक्र कम्पानि, सनालि कम्पानि फोरजों दिहुनजानाय सार्टिफाइद माइज्लि खौहाय दखानाव बायनानै मोनो।
ओम नंगौ नोंगौ। ओरैनो माइ गायनायफ्रावहाय ओ दैफ्रा माबायदि नोंसिनिथिंजाय?
जोंनिथिंजाय खा खाथियाव बिदिनो अखानिजों माखासेहा अखानि दैखौ नेनानै गायो आरो माखासे साइद थिंजाय दैमा दङ नालाय सेनो बे दैमा खौहाय थेनानै सुइसग गेट बानायनानै दंगजों थिखोनानै दुब्लि दुब्लियाव सोनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय।
ओ उम दैया होमबा दैयाबो एबेल लेबेलानो दङ दंनायालाय होमबाबो माने सुइसगेटनि मददजों जेनेबा नालाफोरनि गेजेरजों गायनाय जायो आरो।
दलहा हा नङा। दैमानि दैखौ थिखोनानै गायो। गोसोबा जों सिख सोनो हायो। नाङाबा जों बेखौहाय बन्द' खालामनानै माइ आबाद फोथाराव सोनायखौ बन्द'बो खालामनानै दोनथ'नो हायो।
मोजाङानो दा ओ माबाफ्रा जेनेबा मावनायनि आदबफ्रा थिगानो बांद्राय दै गैया दै-दैबो गैयै नङा नोंसोरनि जायगाया। बा बिनिफ्राय बांसिन बिनि बे बांसिन खेथि लुबैयो लुबैनो जेनेबा माइनि दामाथ' दायो दाम जाबाय गोदो जेब्ला जोङो टु थावजेेन बेसेबांबा जेनेबा ओ ओइटिन नाइनटिन समावहाय माइनि दामा सेे रोजा गुजौ बेबायदिमोन आरो माइनि दामा दायो माइनि दामा ओरैबायाददि दाम जाबाय माने माने दाबल फान जाबाय आरो। दा जोंनि साइडआवहाय माइनि दामा जिदाइनजौ जिगुजौ बेबायदि जायो आरो दा नोंथांमोननिथिं माइनि दामा माबायदि रनजित माया जोंनि थिंबो बांसिनानो रनजितखौनो गायनाय जायो बांसिनानो दा फिथा जानो थाखाय एसे एनै माइब्रा गायनाय जायो आरो।
ओम जोंनिथिंबो बांद्राय बे फाग्राब थांनायखौ आं खोनायाखै माने बिदिनो सेेरोजा जिसे ओ सरि सेे रो सेेरोजा
माइ माइनि दामा?
औ सेेरोजा
ओहोम।
जिनैजौ बिदिनो औ जिनि आरो जिन द' ओ जिद'जौ जोसा माइफोरा बेफोरबायदि आरो जोहा
माइआ बेसेबां दाम दायो?
से रोजाखौ आं खोनानो मोन
से रोजा खोनानो मोनदों जबा होमबा से रोजाब्ला माने ओरैजाय जिंथिंजाय बिराद दाम माने माइआ। मिथिबाय माने
ओरैबायदि दाम माइखौहाय माने दा सोरबा जुदि पन्सास बिगा साथि बिगा माइ गायोब्ला माने गोबांहाय ओ मुलाम्फा मोनो आरो बो बोसोरसेनियावहाय आरो बेजों लोगोसे आरो माइ दं माबायोबा। एसे माबा थायो आरो।
माइरं। खौ जोङो बाजाराव दा बैजि ब्रैजि राङाव बायनो मोनो बायनानै मोनो। रनजिट माइ
आरो औ दे।